हेल'।
हेलौ नोंथां।
अ नोंथां।
खोनादों खोनादों नोंथां।
रावखौ मोजाङै स्पस्त' खोनादो ना?
औ माने मोजाङैनो खोनादों नोंथांनि रावखौ।
दानिया बुंनो हासिगोन।
गिबियावनो फुंबिलिनि गोजोन हामलनायखौ नोंथांनिसिम बाहरग्रोननाय थाबाय।
औ गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिमबो।
आ दिनै जोङो मोनसे टपिकनि सायाव रायलायनो। बे टपिकआ जाहैबाय आबहावा। माने आबहाानि सा सायाव सोमजिनाय जेंना आरो जों बेखौ माबोरै रैखाथि खालामनो हागोन।
औ मोजां जागोन औ मोजां सावरायनो हागोन।
मा होनो जोङो जेब्ला उन्दै सममोन। अब्ला बै स माव थानाय जोंनि। जायनाखि आफमनि थाासारि। आरो दिनैनि। जा आबहावानि थासारि। बेखौ जोङो। आ रुजुनानै नायोब्ला जों गोबां सोलायनायखौ नुनो मोन्दों, नङा होमबा नोंथां?
औ।
दा बे सोलायनायनि गाहाय जाहोनखो नोंथाङा मा होननानै सानो?
दा सोलायनायनि गुबै जाहोन होनना बुंब्ला गिबियावनो बुंनांगोन सुबुं अनजिमा बांनाय। दा सुबुं बिमा बांनाया जाबाय मोनसे आबहावा सोलायनायनि गुदि जाहोन दा सुबुं अनजि जिमा बांनाय लोगो लोगो नो दारिमिनारि जौगानाया बांबोगासिनो दं। आरो लोगोसे बे दारिमिनारि जौनायजों लोगोसे बे नि बे दाजेमारि मुगा।
थारैनो।
दा बेखायनो बे दारिमिन बांनाय लोगो लोगो ओ जोङो गोबां ओ जोंनो गोनां गोनां खायसे खायसे जोङो लाइफां दंफां लाइफांफोरखौ जोङो दानस्रांनाय जायो दानस्रांनानै जोङो लाय जायो दा बेफोरनि जाहोन नाव जोंनि आबहावाखो गोग्गो लाखिग्रा जिहथु दंफां लाइफां बिफां लाइफां दायो जोबस्रांलांनो हमदो। ओ जायनि थाखाय बिदुं दुंखावनाया बांनो हमदों। आरो फारसे थिं सुबुं अनजिमा बांनाय लोगो लोगोनो जिहेतु थानो लानाय जिथु जानाय आदार थानाय थावनि न' बां लुनाय दा बेफोरफोरखो न' बां लुनो थाखाय गोबां ओ हाग्रा एवस्रांनानै गोबां हाग्रामा ओनसोलखौ फोजोबस्रांनानै ओ जोङो न' बां लुनाय जादो। ओ जाय ओ जिथु बिफां लाइफां जोबस्रांलांबाय बेनि जाहोनाव जोङो गो बारखौ मोननो थांला ओ फारसेथिं ओ बेनि थाखायनो जोंनि बे ओ दुंखावनाय बे दुंखावनाया बांबोगासिनो दङ। आरो दानि जु जुगाव बांसिन दारिमिनारि जौगानाय लोगो लोगो जोङो खनियारि मुफोरखौ बायनाया बांनो हमदो। ओ जायनि जाहोनाव खनिारि मुवाफोरा खामनायनि जाहोनाव गोबां ओ उखुन्दै ओंखारो कार्बन डाइअक्साइद गेस ओंखारो। ओ जाय जोंनि बे ओ अख्राङाव थानाय अजन लेयार ना बे अजन लेयार बिनि सायाव गोबां गोहोम खोख्लैदो। ओ जायनि थाखाय साननिफ्राय फैनाय गोबां साननिफाय फैनाय गाब फान्थाव गाबाबो थोंजोङै जोंनिथिं फैनो हमगासिनो दङ'। ओ जायनि थाखाय जोंनाव गोबां ओ बिदुं दुंखांनायजों लोगोसे से गोबां बिगुरनि बेमार आजारफोरा जानो हमगासिनो दङ'। दा बेफोरनो गुबै जाहोन होनना बुं होनब्ला जोङो सुबुं अनजिमा बांनाय दारिमिनारि जौगानाय गोबां ओ दाजे मारि मुवा बाहायनाय गोबां
औ थारैनो नोंथां आ‌ बे आ बे माने सुबुं अनजिमा बांनाय लोगो लोगोनो जोंङो बै नोंथांङा बुंनाय बाददि जेनेबा दारिमिनारि जौगानाय आरो दाजिमारि जौगानाय बेजों लोगोसे जोंङो आह हान्था मेलानि राहा जौगानाय न' बां बा आह जोंनि बै ओनसोलाव थानाय जाय माने न' बां बैफोर जौगानायनि जाहोनाव जोंङो आबहायाव थानाय मिथिंगा बे दंफां लाइफां बां हाग्राा बंग्रा दानस्रां साननाय बेफोरबायदि खामानिया आगोलनिख्रुइ बांसिनफ्राय बांसिनदों जायनि जाहोनाव ओ जों नुनो मोनदों बे दंफां लाइफां खमायनायनि जाहोनाव दिनै आथिखालनि बे आबहावानि थासारिखौ जों नुनो मोनदों।
आतसा
होमबा नोंथां
औ औ
दा होमबा जोंङो बे माने आबहावा आ जा नेखि जोंनि बे दिनैनि बे थासारि दुंखावनाय बा बोथोरनि सोलाय सोल' जानाय बै सोलाय सोल' जानायखौ जोंङो ओ आगोलनि बादि खालामफिननो थाखाय जोंङो आबहावा फोसाबनायनि थाखाय जों मा मा राहा लामा लानो हायो नोंथां?
दा जोंङो आगोलनि बायदि आबहावा फोसाबनाय राहा दा आगोलनि बायदिथ' जोंङो बुंनो थांब्ला आगोलनि बायदि आबहावाखौथ' जों मोनफिननाय नंखाला थारैनो दिनै जोंङो जिहेथु जोंङो नांगौबाय बि जों दारिमिन बानायनानै लाखाबाय नंङा होमबा? दा बे दारिमिन फोरनिफ्राय ओंखारनाय उखुन्दै कार्बन-डाइ-अक्साइड गेस जायफोरा बिदुंखौ दुंहोगासिनो दंङ, जायफोरा बारफोरखौ गुबुंले खालामगासिनो दंङ, थारैनो जोंङो बेफोरखो आगोलनि बायदि जोंङो मोनफिनाबाबो थारैनो जों एसे खमायनो हायो दा जोंङो खमायनाय राहा होनब्ला जोंङो नांगौ बादि जोंङो बिफां गायनाय हाबाफारि लानो नांगोन नांगौबायायदि जोंङो जेसेबां हायो खनियारि मुवा बाहायनायखौ जोंङो हमथानांगोन। दा फारसेथिं बुंनो थांङोला जोंङो जिहथु जोंङो गारि सालायनाय हान्था मेला जौगानाय लोगो लोगो बांसिन खनियारि मुवा बाहायनाया बांनो हमदो दा जों बेफोर हान्थ मेलायाव जायफोर हान्था मेलानि जिथु गारि दाजेमारि मुवा जाय फोर डिजेल, पेट्रल खनियारि मुवाजों सोलियो दा जोंङो बेफोरफोरखौ जुदि जोंङो मोनसे ओ मोनसे फोदान जाग्रा हिसाबै जोंङो हमना ला जोंङो सानारि सलार सिस्टेमा नायोब्ला बा बेटारि सिस्टेम बानाय बा चार्जार सिस्टेम दा बेफोरबायदि सार्जार सिस्टेम गारिफोरखौ जों बाहायोब्ला निसय जोंनि थावफोरनि मुवा पेट्रल बाहायनाया जोंहा खमायगोन ओ जायनि जाहोनाव जोंङो बार गुंले जानाय उखुन्दै ओंखारनाय कार्बन-डाइ-अक्साइद ओंखारनाय दा बेफोर एसे खमायगोन, दा बे खौबो आंङो मोनसे आबहावा गुबुं-गुबुंले होनायखौ होबथानायनि राहा होनना साना आरो।
थारैनो
औ
ओ नोंथांङा आबहावा गुबुंले ओ जानायखौ होबथानो थाखाय खायसे राहाफोरखौ बुंबाय थारैनो लु ओ जिखिनि बाथ्रा खोन्था आंनि सिगांङाव फोरमायबाय बे गासैबो जुदि जाफुंजोब्बा थारैनो माने आबहावा गुबुंले जानाया एसेबाबो खमायगोन। आ बेनि अनगायैब बो जों आरो खायसे ओ हाबाफारिफोर लाजायो जेरैबायदि गामि ओनसोल बा गुबुन गुबुन जायगाफोराव बै आबहावा गुबुंले जानायनि सायाव मोनसे एवार नेस प्रग्राम फोरबायायदि खुंनो हायो बा जोंङो सालायनाय गारि मथर ओ नोंथांङा बुंनाय बादिनो ओ बेटारि बा मोब्लिबनि राहा खालामोबाथाय बै गारि मटरफोरनिफ्राय आ मा होनो ओ ओंखारनाय उखुन्दैफोर बायदिया खमायगोन बा जोबस्रांलांगोन जायनि जाउनाव जोंङो माने आ गोदोनि बादि आबहावाखौ मोन फिना बाबो जोंनि दिनैनि जि थासारि आबहावा बे थासारिनिफ्राय एसेबाबो सोलायस' खालामनानै लानो हागोन जों नंङा होनबा? आह जोंङो नुनो मोनदों दानि जुगाव माने ओह मा होनो बुं नोंथां